खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। ओ नोंथांनाव आङो मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों।
औ देलाय सोंलाय।
औ नोंथाङा मा मा फि थाइखौ जानो मोजां मोनो दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां फिथाइ मोनो खान्थाल, थाइजौ ओ लेरख' बायदि बायदि आनारस। दा बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा माबै फिथाइखौ जानो मोजांसिन मोनो?
फिथाइखौथ' जानो हायोबा गासैबो फिथाइयानो मोजां। गासैबो फिथाइफोरानो गुबुन गुबुन भिटामिन्स गुबुन गुबुन प्रटिन्स गुबुन गुबुन ओ नांगौ जानाय जोंनि देहायाव नांगौ जानाय बे ओ मा होनो गुन्द्रासाफोरखौ जगायो आरो।
उम।
नाथाय बेफोर फिथाइ सामथायाइफोरनि गेजेराव आं बांसिन मोजां मोनो खान्थाल फिथाइखो। खान्थाल गोमोरखौ जानो मोजांसिन मोनो आं।
अ नोंथाङाबो होमबा खान्थाल फिथाइखौ जानो गोथावसिन मोनो?
फिथाइफोरनि गेजेराव आरो। औ
आं बो खान्थाल गोमोननि खान्थाल गोमोनखौ बिराद मोजां मोनो आरो। बै खान्थाल दावा दङ ना बे खान्थाल दावा नि ओ फिथाइखौ बांसिन मोजां मोनो आङो। बिनि बिसबाबो फिसा फिसा जायो नालाय। जानायाव बिराद गोथाव जायो बेनिफ्राय
औ।
खान्थाल बेगरखौबो आङो ओंख्रि जानायाव बिराद मोजां मोनो। आरो बाथोनावबो गोथाव जाथारो।
औ।
एवनानैबोथ' जा जाखायो।
औ।
नोंथाङा माबायदि मोनो बे खान्थालगरनि ओंख्रिखौ?
आंथ' बिराद गोथाव मोनोलै अमा बेदरजों जायोबा खान्थाल बेगरखौ अमा बेदरजों ओंख्रि जायोबा जि गोथाव जायो। माने बिराद मोजां आरो। औ ना गोथांफोरजों ना गोरानफोरजों
औ नाजों जाबाय खिन्थु अमाजों मोनजाफेराखै आं।
औ माने अमाजों गोथाव जायो। ओ माने मेजेम थायोबा साबसिन एसे मोजां जायो आरो जानो गोथाव जायो। ओ नाफोरजोंबो ना गोथांफोरजोंबो गोथाव जाथारो नाथाय गाव गोजा जायो। बा भिन्दिफोर होफायोबा एसे मोजांसिन जायो आरो।
आ आ।
भिन्दिफोर होफानानै एसे सङोबा माने रिमोन स्लियो आरो।